ओ खोनादों ना नोंथां?
औ नोंथाङा खोनानो मोन्दों नोंथाङाबो खोनानो मोन्दों बा
औ खोनादों नोंथां खोनादों। नोंथाङा दायो माबाफोर खामानि मावदों नामा?
अ नोंथां दा जिरायथ'ना दोंथ'यो नोंथां दा
अ होनबा दि दसे सम नोंथाङा सावरायफानो हागोन ना मोनसे टपिक सायाव जों सावरायफिननि?
औ नोंथाङा सावरायजागोन नोंथां।
बे टपिक एबा आयदायानो जाहैबाय मोब्लिब आरोना। मोब्लिबखौ जों मानिफाय बानायनाय जायो आरो मोब्लिबा जोंनि थाखाय मानि थाखाय गोनांथि। माबायदि खामानाव हेफाजाब होयो बेनि बागै जों सावरायदिनि जागोनना नोंथां?
औ जागोन नोंथां जागोन।
मोब्लिब होननानै बुङोब्लाथ' जोङो मोनसे सोरांखौ मोननो हायो नङा होमबा नोंथां? बिदिनो खोमसिनि समायावहाय बिदिनो स्रांखौ मोननो हायो आरोना। आरो एफोरबायदिनो नांगौ खिनि बुसथुखौ जोङो बुथुमना लानो हानाय बायदि खामानिखौ जों मावनानै लानो हायो आरोना आरो थिक बेबायदिनो मा मोब्लिब मा मोनसे बायदि बायदि आइजेंफोर सालायजाग्रा मोनसे मुवा आरोना। नङा होनबा नोंथां? मोनसे बेखौहाय बिदिनो लाइफोर सालायनायाव फां गाबा सालायनायावहाय टि भि सालायनायावहाय बिदिनो गारि मथर मा होनांगौ बेखौ ट्रेनफोर सालायनायावहाय। आरो बायदि रोखोमनि चार्सफोर होनायाव जोंनि थाखाय गोबां हेफाजाब होयो आरोना।
अ नंगौ नोंथां।
होनबा नोंथाङा फंनैसो होनगोदो दे ओ मोब्लिबा खौ बबेनिफ्राय मोननाय जायो माबोरै बानायनाय जायो बेनि बागै।
नोंथां जोंथ' दै खाथि ओनसोलनिफ्राय जों मोब्लिबखौ मोननाय जायो बुंदोमोन नङा होनबा औ खोमसियोमोन आगोल आगोल जिबायदि जोङो साथि बा लेमफोरदो जों जिबायदि जिउखो बारबोदोंमोन नोंथां
औ औ
जोबोद नङा होनबा नोंथां?
औ औ
खोनादों नोंथां हेलौ हेलौ नोंथांनि आवाज समाव जों खोनान-खोनानो नागिराखै आरो थाबथा थाबना खोनादों एसे
अ हेलौ नोंथां।
औ औ जाबाय दे होनदो औ खोनाबाय नोंथां औ।
मोब्लिबनिफ्राय जों जोबोद मा होनगोन नोंथां इखो जोङो
बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो ना।
औ औ नोंथां औ मोब्लिबनिफ्राय जों जोबोद बाहायनायखौ नुनो मोनबाय दा जों जिनि बायदि जोङो गा गारि मथरबो दिहुनबाय मोब्लिबनि सायावनो नङा होनबा नोंथां? मोब्लिबानो जोंखो जोबोद
हेफाजाब होबाय।
हेफाजाब होबाय नोंथां।
औ जेब्ला जोङो मा औ जेब्ला जोङो मा गारि मथर बानायनाय होनदोंना आरो नोंथां।
औ नोंथां औ।
गारि मथर जोबोद गोनांथि आरोना जेब्ला जोङो फेक्ट'रियाव एबा दारिमिनाव सोयो बेफोर मुवाफोरखौ बानायनो थाखाय अब्ला जोंनि थाखायबा बेट्रि एबा बेट्रिनि चार्जआबो जोंनिफ्राय थोआ जायो आरोना बेनिखायनो मा कारेन्ट एबा मोब्लिबखौ मा हाइ भल्टेज एबा गोबां भल्टेजाव होनानैहाय बेखौ बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आरोना। जुदि जोङो लाइटफोर सालायोबा बेखौहाय मा खम फिसानि वार्डफ्रावनो जों बेखौ सालायनायखौ नुनो मोनो आरोना। आरो जेब्ला जों गारि मथरखौ बानायनो थाखाय मोनसे मेचिनजोंसो बेखौहाय मा ओ बानायनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां? आरो सालायनायखौहाय होनब्ला बेवहाय भल्टेजआ हाइ भल्टेज नांगौ जायो आरोना गोबां बिबांनि भल्टेज थिग बेफोरबायदिनो गुबुन गुबुन जायगाफ्राव बायदि बायदि रोखोमनि मुवा बेसाद बानायनो थाखाय दारिमिनावहाय मोनसे मोब्लिबखौ नांगौ जायो लाइटफोर सालायनो थाखाय लाइटआबो बेफोरबायदि दारिमिनाव गोबां हाइ भल्टेजनि नांगौ जायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नंगौ।
बेफोरबायदिनो बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आरोना होमबासो जोङो सोरांखौ मोनगोन। आरो गोदोनि समाव जुदि नायोब्ला मोब्लिब गैयिनि समावहाय जेब्ला जों मा ममबाथि एबा केरासिनजों बाहायनाय मोनसे थावजोंहाय बेखौहाय मम बाथि एबा अर सावनानैसो जोङो मा स्रां खौ मोननो होयोमोन आरोना मोनाबिलि समावहाय। बेनि उनाव मानसिया बानायनाय बेफोरबायाददिनो टेक्न'लजिनि गेजेरजोंहाय माबा बेट्रिजों बानायनाय मोनसे चार्ज होनानै सलारनि गेजेरजों चार्ज होखांनायनि उनाव बेवहाइ मोनसे लाइखौ बानायखौ जों नुनो मोनो आरोना सोरां होनो थाखाय। आरो दानि समावहाय बेफोरबायदिनो गोरलैयैनो मोननो हानाय मोब्लिब जोंहाय जोङो मा सोरांखौ मोननो हासै आरोना। आरो थिग बेबायदिनो गुबुन गुबुन जायगाफोराव जाखि लांजाथावना जायगाफोरावहाय मोब्लिबनि गेजेरजोंहाय मा सोरांखौ होनो हासै आरोना। मानो होनोबा गोदोनि समावहाय नोगोरावल'सो मोन नालाय माबाया कारेन्ट एबा मोब्लिबा आरो गामि ओनसोलावथ' खम मोन। जुदि मोब्लिबाखौ लाङोबा लांदां जायगाजोंसो लांनांगौ जायोमोन नङा होनबा नोंथां? जाहाथे बारफोर बाननानै बारफोर बनानै बिफां लाइफाङा गोग्लैनायनि जाउनावहाय मा बि जनानै मानसिखौ जेबबो माने जाय जेंना दा औ खहा खालामै बायदि एबा जेंना सोमजिहोयि बायदि आरोना बेफोरबायदिनो खालामनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो ना। थिग बेफोर बायदि ओ नांगौखिनिजों लांजानाय बायदिखौ जों मा बाहायनायखौ जों नुनो मोनदों। आरो गोदान मुगाजों लोगोसे मा फैनाया मा बेफोर ट्रेनफोर जों सा सालायनाय माने दानि समावथ' ट्रेनफोरखौहाय मोब्लिजों सालनायखौ जों नुनो मोनसै नङा नोंथां? सिगांनि समावथ' बिदिनो खैलाजों सालायनाय एबा डिजेलजों सालायनाय औ दिजेलजों सालायनायखौ जों नुनो मोनोमोन नाथाय दानि समायावहाय मोब्लिबनि सालायनायखौ जों नुनो मोनसै आरोना।
नंगौ नंगौ।
थिग बेफोरबायदिनो खालामनायखौ जों नुनो मोनसै। ओ नोंथाङा आरोबाव मोब्लिबनि बागै फंनैसो होनबावनो हागोन नामा?
अ नोंथां दाथ' जोङो मोब्लिब होनबाथ' जोंहा दा मोब्लिबा जोंखौ हेफाजाब जोबोद हेफाजाब होदो नङा होमबा नोंथां? ओ। दा जाय मोजां खामानियाव बाहायनो रोनदों बिसोरनि थाखाय जोबोद जोबोद मोजां मोजां खाबु होदो नङा होमबा नोंथां? दा खायफाया दा दा खायफाया दा नै मोब्लिबनि गारि ओंखारनायफोरखौबो लानानै खायफाया रां आरजिनो हानायनि मोनसे खाबु ओंखारबाय नङा होमबा नोंथां?
औ औ।
दा बेट्रि बेट्रि गारि थटम थम बा बेखौ मा होनना बुङो अ सारजार गारि होनना बुङो नङा होनबा नोंथां? औ। बेफोरजोंनो मानसिफोरा गावनि जिउ खुंबोनो हानाय खुंबोनो हानाय मोनसे उम रैखाथिखौ हो हो होबाय नोंथां मोब्लिबा। दा मोब्लि दा मोब्लि दा मोब्लिब फायनानै नोंथाङा गाव नोंसोरनि बि ए जायगायाव मोजांखौ नुदोना गाज्रिखौ नुदों खमायनो हागोनबा
औ जोंनि ओनसोलावथ' बोब्लिब फैनानैहाय गोबां मोजां जादों। नङा होमबा नोंथां?
औ औ नंगौ।
मानो होनोबा गोबां बेफोर बायदि ओ बेटारिफोर गैयि समावहाय माने गोरिब न'खरनि मानसिफोरा माने बेट्रिफोर बायनो हायै समावहाय मा सोरांखौ मोननो हायामोन आरोना। थिग बेफोरबायदिनो मा मोब्लिबनि गेजेरजोंहाय मा सोरांखौ मोननो हासै। आरो बिदि लोगोसे माने नांगौ रोखोम माने मोनाबिलियावहाय बाहायनायखौ जोङो मा संनाय खावनाय लेखा फरायनाय बायदि बायदि रोखोमावहाय बाहायनायखौ मोननो हासै दि आरोना आरो मोब्लिनि गेजेरजोंहाय बेफोरबायदि इलेक्ट्रिक गारि दंबथ' दानि समावथ' बेट्रिजों खानाय गारिखौ जों मोननो हासै। बेट्रियाखौ माने माजों सास होगोन बेखौ जोंनो नांगौ जायो अब्ला मा बेखौहाय मो ब्लिबनि गेजेरजोंहाय सार्ज होननायखौ जों नुनो मोनो आरोना। थिग बेफोरबायदिनो मोब्लिबनि गेजेरजोंहाय बेफोरनि गोबां हेफाजाबनि हनाय गेजेरजोंहाय जोङो मा गावनि जिउ खुंनाय एबा मा फालांगि खालामनायफ्राव गोबां हेफाजाब होसै आरोना। लांलाय लाबोनायनि गेजेरजोंहाय रां खाउरि आर्जिनाय समाव गोबां हेफाजाब होसै जुदि मोब्लिबा गैयामोनब्ला बे इलेक्ट्रिक गारियाबो फैनाय नंआमोन आरोना मोब्लिब दंनायखासो बे इलेक्टिक गारिआ फैदों मानो होनोबा मोब्लिबाव गोरलैयैनो चास होनानैहाय बिनि खारथायखौ जों मोननो हायो आरोना। थिग बेफोर बायदिनो बाहायनायखौ जों नुनो मोनसै। आरो बिजों लोगोसे ओ टि भि आरिबो सालायनाय समाव फांखाफोर एबा गोरलैयैनो बारलानो थाखाय बेफोरबायदिखौ मोननो हासै आरोना। आरो सिगांनि समावथ' फांखाफोर गैयिया बायटारिजोंसो सालायोमोन नालाय। गरमनि समायाव माबोरै थागोन बेखौ गोबां नायनांगौ जायोमोन आरो बिफां लाइफांनि सिंआव हरफामानि उन्दुनो हायामोन नङा होमबा नोथां।
हायामोन उम नंगौ।
अखा हायो आरो दैज्लां बोसोर समावसो गरमा जायो नङा होमबा? थिग बेफोर बायदिनो मोब्लिबनि गेजेरजोंहाय मानेबा गोरलैयैनो बारखौ मोननो हासै आरोना। आरो बेफोरजों लोगोसे मा ओ एसिफोर सालायनाय गुसु मोननो थाखाय एसि सालायनाय बिजों लोगोसे मबाइलफोर चार्ज होनाय गोरलैयैनो बेफोरबायदिखौ जों मोननो हासै आरोना आरो बुथुमनानैबो लानो हासै। थिग बेफोर बायदिनो गुबुन गुबुन जायगायाव थांना थांनानै एबा आबहावाखौ गुबुंले खालामनो बानायनो एबा गुबुंले खालामालासिनो बेटारिजों एबा इलेक्ट्रिक कारफोर दिहुनबाय बेफोरनि थांलाय फैलायनि राहाफोरखौ मानसिया खालामनानै लानो हाबाय आरोना जेसेबांखिनि किल'मिटार सालायजानो हागौ बेफोरनि चार्सजों बिखौ फुरा जखा लानानैहाय बेखौहाय बाहायनायखौ नुनो मोनसै आरोना। आरो गोदोनि समावथ' मा इलेकट्रिक गाय गैयै समावहाय थावफोरजों सोलायनायखौ नुनो मोनोमोन। आरो बे थावफोरा मा बार मन्डलखौ गोबां गाज्रि खालामोमोन आरोना। हां लानायाव मानसिनि बेमार आजार जायोमोन। खोनादोंना नोंथां?
औ आरो बेफोरनि गेजेरजोंहाय बेखौ रैखाथि होनो थाखाय ओ इलेक्ट्रिक गारिफोर दिहुनन्नानैहाय थांलाय फैलायनि राहाखौ ओ मोननो हासै आरोना आरो गुबुन गुबुन रोखोमावहाय बेफोरबायदिनो ओ जाहाजफोर बानायनो समावबो मा बेखौ बानायनो थाखाय मा मोब्लिबनि गेजेरजोंसो मा, औ खोनादोंना नोंथां? ओ। जाहाजबो बानायनाय समावहाय जेब्ला मोब्लिबनि गेजेरजोंसोबा सोरां होनानैहाय मोनानि समावबो बानायनांगौ जायो नालाय बबेबा बबेबा जायगायावहाय मानो होनो बा जेसेबां टाइमसिमाव फोजोबनायनि थाखाय माने स्रांनांगौ जायो जोंनोहाय अब्ला मोब्लिबनि गेजेरजोंहाय बेखौहाय मा लाइटफोर सावनानै बानायनायखौ जों नुनो मोनो आरोना। थिग बेफोरबायदिनो ओ बायदि बायदि मेसिनफोर सालायनाया मोब्लिबनि गेजेरजोंहाय सालायनायखौ जों नुनो मोनो दारिमि सालायनायफो बेवहाय मोब्लिबनि गेजेरजोंहाय मेसिनखौ सालायनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नंगौ।
आरो बेफोरबायदिनो ओ मेचिनखौ सालायफ्रावथ' बेखौबो बाहायबाय जेब्ला जोङो मा बिदिनो गोरलैयैनो ओ अन अन गुन्दैफोर बायदि बायदि रो गोम देग्लिनो थाखाय मा ग्रेन्डार मेसिन बाहायो जों अब्ला बेखौहाय जोङो मा मोब्लिबनि गेजेरजोंहाय जोङो मा बेखौ सलायनो हायो आर ना
औ औ।
ओ होनबा नोंथां समाबो जाबाय जोंनिया थ'लनाय लायनोसै
औ नोंथां औ दे दे नोंथां गोजोन्थों।